हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दा फ्रि नामा?
ओं फ्रियाथ' फ्रियानो।
अ आं नोंथांजों दसे खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन आरोना?
अ सावरायजागोन नोंथां। औ नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा दालाय?
आं ओरैनो दंथ'यो।
अ जाखांबाय नामा फुंनि?
ओ फुंनि जाखांबाय जानायालाय।
मा ओंख्रिजों जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन ओ थास'बारजों अमा गोरानमोन।
अ थास' बिबार। नोंथाङा थास' बिबारजों अमा गोरानखौ माबोरै संङो बेनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओम हागोन नोंथां फोरमायनोलाय।
अ दे एसे फोरमायना होलाय नोंथां?
थास'बिबारखौ गिबियावनो एवना लाग्रोबाय। ओमफ्राय अमा गोरान द्राय फ्राय नालाय अमायाथ' गोरानखा नालाय बेखौ एसे एवथ्रमबाय बेलेग सारायाव उनाव थास'बिबार एवनायखौ अमा गोरान एवनायाव होनानै गोबाव खोबहाबनानै माबा होबाय गलि होबाय गावनि मोनजासे माबाखौ लानानै
औ
ओमफ्राय बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय ओमफ्राय इसे नारें लेबु होबाय।
औ नारेंखौ मानि थाखाय होनाय जायो नों नोंथां?
नारेंखौ थारमाने जोङो थास' बिबारा जे एसे मानलु मानलु मोनोना बेखौ एसे दानगारनो थाखाय होनाय जायो खोमा नोंथां।
अ औ औ बेनि अनगायै नोंथाङा बर'फोरनि मा मा ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो?
आंनाथ' ओंख्रिया सबाय साम' अनला मेवा दाउ नारजि अमा बिदिनो गोबां बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो नोंथां
अ जोंनि बर'नि माखासे ओंख्रिफोराबोथ' जि आइ टेग मोनबायना नोंथाङा बेफोरखौ मिथिगौ नामा मा मा ओंख्रिया जि आइ टेग मोनदों मैगंफ्रा
मैगंफोराथ' खेरा दाफिनि गंगार दुन्दिया ओमफ्राय मा दंबावोथाय सबाय साम'आ मोनथ'वाखै खोमा मोननो गोनांसो होननाय खोनादोंमोन आं
अ अ
बेनिफ्राय ओ सबाइजों साम'खौ माबोरै सङो बेनि बागै एसे खिथानो हागोन नामा
हागोन नोंथां। गिबियावनो साम'खौ जोङो दैमान बै खनना लाबोनानै ओ सानसे एबा हरसेखौ दैयाव सोमहाबनानै दोनबाय थारमाने बेयाव साम'नि बिजानु जा गावसोर आदार जानाय खिगारनाय होनो ना मा होनो बे खिगारहोगारो बेनि उनाव खिगारखांनायनि उनाव साम'खौ सोरबा खायफा खायफा आरो बांसिन सोरबा सोरबा नङा आरो खायफा खायबा बांसिन दाना फुखायो एसे जोंलायनाय फुखाहैगारो दाखोन गारालासेनो आगोल फुगोरखायो दाना आरो गोदो बेलेगमोन दा ओमफ्राय बेलेग जालांबाय नालाय जुगा एसे सोलायलांबाय नालाय एसे साफा स्टेेनडार्डै जायो नालाय दाना बेखायनो साफायै दाखोन गारालासेनो फुगारग्रो ओ ओ फुग्रोबाय लेबु होनानै एबा सोर सोर खायफा खायफा बालाजोंबो फुयो। बेनि उनाव फुखांनानै गोजों जाबाथाय माबा होबाय दाखोनखौ सायबाय दाखोन सायखांनानै साम'खौ दानबाय दाननानै दै दैयाव एसे सोमनानै दोनबाय जाहाथे मैला खारनायनि बिनि उनाव अदाबाव अरदाबाव साम'खौ फ्राय खालायनाय एवग्रोबाय सामब्राम सु थाल लु मस्ला मस्लि होनानै एवग्रोबाय बेनि उनाव एवनानै उनाव बेराफारसेजों सबायखौ दैयाव रुग्रोनानै लाखायो खायफा खायफा बेनि उनाव ओ सबाइया जेब्ला रुइगोन अब्ला बै साम' संनाय सोमाब बेयाव गो साराय एबा थौआव साम' ओ ओ सबाय रुनायखौ होसनबाय इनि उनाव गावनि आ गोदौजासे होबाय बेनि उनाव खारै नांनाय जासे होनानै बेखौनो बेयावनो एसे ज होबावनानै गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया होनानै बेयाव फोमोननाय जाबाय
अ बेनिफ्राय जाजानाय जाबाय आरो ना
औ बिनिफ्राय जाजाबाय जाबाय। गावनि
औ औ औ बेनिफ्राय ओ अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ नोंथाङा जानो मो मोजां मोनो ना मोना
अनलाखौ आं बारा अनलाजों दाउजों बारा आं एट्राक-एट्राकटिभ नङा नाथाय मेवा होदेरबा गोथावसिन मोनोमोन आरो
औ उ उ अनलाखौथ' बर'फोरा हाथासुनि खुरनायावबोथ' होयो ना बाहायो ना? नोंथां। इनिफ्राय अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा मिथियो नामा?
अनला ओंख्रिखौथ' संनो एसे एनै मिथिगौ नोंथां।
अ दे जा नों एसे मिथियो बे खौनो खिन्थानानै होदो।
गिबियावनो माइरंखौ दसे एबा टेन मिनिटससो सोमनानै लाग्रोबाय टेन मिनिटस टुइन्टि मिनिटस नैजि एबा जि मिनिटसो बेनि उनाव माइरंखौ नायनानै। दानाथ' आजिखालि डिजिटेल मुगा जाहैबाय नालाय सोर सोरबा ग्रेइनडाराव देयो मिक्साराव ओमफ्राय सोर सोरबा बर'फोरा गोदोथ' उवालाव देयोमोन ना औ नोंथां उवालाव। दानाथ' जुगा सोलायबाय नालाय ग्रेन्दारावबानो देयो। दाना सोमालासिनो सोरबा सोरबा देनाय नुयो आरो आं। आंनि मोनदांथियाव आरो। सोरबा सोरबा सोमलायला दाना। सुबाय मा ओरैनो माइरंखौ सुनानै। बेल' डाइरेक्ट देबाय मिक्सार ग्रेइनडाराव ओमफ्राय गोदोनि बा थ' जोंहा गोदोनि नेम हिसाबैथ' माइरंखौ सुनांगौमोन सुनानै सुनानै सरि सुबाय ओमफ्राय सोमबाय दसे सोमहाबबाय बेनि उनाव उवालाव देबाय। उम।
बिनिफ्राय
नोंथाङा अनला ओरैनो अनला मिरामिस अनलाल' ना मा होनदोंमोनथाय?
जेनेबा मेवाइफोर मेवाइफोर होदेरनानै बा बेदरफोर होनानै संनाय अनलाखौ होनदों आं नोंथां।
होनायमोनबा मेव अनला खौ दे माबा देना लाग्रोबाय दा! हमबाय देना लाखांबाय बेनि उनाव मेवा मेवा आरो दाउ जायखि जाया दाउ दाउखौ एवफ्रामनानै आगोल लाग्रोबाय। बेनि उनाव आरो मेवा खौ एवबाय औ मेवाजों दाउजों ज' एवफाबाय नालाय फ्राम फ्राम बेनि उनाव बियाव जेब्ला दाउआ गावनि आन्था मोननाय खावसे आरो खावसे मोनखाबाय होनबा बे समाव माबा दैखौ होबाय। दैखौ होनानै ग्लब ग्लब गावनि दै गुदुं दैया ग्लब ग्लब गोदौजासे गोदौनाय समाव होमबा अनला देनायखौ दैजों गलिनानै हरबाय बेखौ एरबाय थायाबा बेखौ एरबाय थायाबा आरो लाथाबो खायो। ओ अनलाया एरबाय थानांगौ ओ ओ जेब्ला अनलाखौ होयो ओ माबाया अन अनलाखौ होयो होनबा ओ ओ लाथा खायो ना?
औ
औ उनबाय थानांगौ बेनि उनाव एसे जबबाथाय खारै होबाय गावनि आन्था नांनाय मथे गावजों नांनाय समाव बिनि उनाव गो जफाबनानै जाबायबो बर'नि अनला ओंख्रि। अनला मेवा दाउ
जाजानाय जाबायबो आरो ना होमबा?
जाजानाय जाबायबो नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथां जे बर'नि माखासे मैगंफोराथ' जि आइटेक मोनखाबाय बेनि अनगायै ओ माख खासेफ्राथ' मोनाखै नालाय बेफोर बर'नि माखास से जि आइटेक मोनि मैगंफोरा बेलेग हारिजों सेख' जागोन बायदि सानो नामा नोंथाङा माने बेलेग हारिनि मानसिफोरजों गावसिनि मैगं होननानै बुंना लागोन सानो नामा नोंथाङा?
बुंना लागोनखौथ' इयुननि समाव लानायहाय बायदियानो जाहैगोन बायदि मोनदों नोंथां। मानोना नै दाथ' सब बा बुन जाथिफ्रानो माबा बर' हारिनि माबा एगेेनस्टखा नालाय बेखौ सेखवां सेखवां बायदि मोनखो। नुहुरखायो आरो एसेब्लाबो दाथ' आसामावनो नायदनो अमाखौ गोदो बाहाय सोयामोन अमा जाग्राफोरखौ दा आसामनि माबा ट्रेडिसनेल फुड नायनो बिदिसोय नुयोना एखमबा एखमबा अमा बेदखौनो हमना लाबाय
होमबा नोंथाङाबो सानसे समाव माने गुबुन हारिजों सेननानै लाजागोन बायदि सानहरदों आरो ना नोंथाङा?
उम उम। उम इयुन समाव नोंथाङालाय जाखांबायमोन नामा?
आङो जाथ'वाखैनो नोंथां ।
औ ।
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायानो उनाव मोजाङै रायजलायफिनसै औ दे होमबा नोंथां ।
दे ओ ।
उम